हेलौ हेलौ, औ खोनादों।
ओ नोंथांखौ आंङो रायज्लायनो थाखाय दसे सम मोनगौमोन नामा?
औ मोनगोन।
अ बिदिबा आं नोंखौ हाबानि सोमोन्दै मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंङो फिन्नाय हरनो हागोन ना?
औ हागोन।
बिदिबा सोंथिया जादों बर' फोरा हाबायाव मा मा दम-दंफांनि आगजु बाहायो?
ओम बर'फोरा बर'फोरनि हाबायाव दंफांनि आगजु बाहायनायफोरा जाहैबाय ओ हाथा आरो गाम्बारि खामफ्लाय बेफोरखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। बेनि ओ बिनिनो जोंनि बे हाथा खौ जोंङो मोननै रोखोमै जोंङो मोननो हायो बेफोरनि गंसे हाथाखौ हिन्जाव गोदानखौ ओंखाम राननायाव ओंखाम लानो थाखाय बाहायनाय नुनो मोनो आरो गंसेखौहाय हिन्जाव गोदाननि बिब' एबा हौवा गोदाननि बिबाजै जानाया ओंख्रि लानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोखि जेरैनिखि गाम्बारि खामफ्लाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो जोंना गाम्बारि खामफ्लायखौ जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ बरायो एबा ओ मा होनो हाबा लानाय जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ हौवानि न'खराव सोनो लांङो अब्ला ओ लामायाव जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ बरायनानै आथिं सुनाय जायो बेहाय बाहायनाय नुयो। खाम ओ गाम्बारि खामफ्लायाव हिन्जाव गोदानखौ थिखोनानै आथिंखौ मा होनो सुनानै होनाय जायो आरोखि बे आथिं सुनाय समाव जाय हौवा गोदाननि बिनानाव जानाया आइथिंखौ सुनानै होनाय जायो आरो बे आइथिं सुनायाव सुना होनायनि फैसाबो होनाय जायो आरोखि
आरो माबाफोर खोन्थाबावनो हागोन नामा?
आरो बिनि अनगायैबो मा होनबावगोन आङो बेबायदिथ' एसेबां माबा गै थलिया बेनि अनगायै आं जेबो बुंथ'नो हालिया दायो आं आंनाव एसेबां गोसोआव गैया आङो बिनि अनगायै नोंनि नोंथांनियाव- हाबानि हाबानि बिखयै बेलेग सोंथि सोंनो लुबैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
नोंसिनिथिं जेनेबा हाबा जे हाबा बुङोना हाबाया गोबां जायगायावनो बेलेग बेलेग बर' हाबाबाबो माने एसेबां एसेबां फारागखौ नुनो मोनो नालाय बेनिखायनो आङो नोंसिनिथिं हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो बिनि बागै एसे मिथिनो लुबैयो आरो नोंथाङा फोरमायलांनो हागोन नामा एसे?
औ फोरमायनो हागोन। जोंनिथिं हिन्जाव गोदाना आगोलावनो अन गुन्दै देनानै लायो बे माबाखौ हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय आरो बेनि उनाव देना लानाय अन गुन्दैखौ गोदौनाय दैयाव लासै लासै फ्रि फ्रि गारसननानै होयो बेनिफ्राय दाउ बेदरखौ खोनानाय मोनदों जेबो थाव हालदै बानलु होआलासेनो संनानै अनलाजों संनायखौ जों नुदो ओ बेनि बे ओंख्रिखो हाथासुनि हाबायाव हिन्जाव गोदाना हौवा गोदान आरो ओ लाफा सोरा गामिनि गथ'फोरनोबो राननानै जाहोयो।
औ।
बे राननाय समाव अनला ओंख्रिखो हाथायाव लानानै राननाय जायो
उम
हिन्जाव गोदाना जोंना बे समावनो हौवा गोदाना हौवा गोदान आरो लाफा सेराया ओंखाम जाजेनबा लाफा सेराखौ एदावनाय नेमबो दं।
औ
बे नेमानो जादों ओ लाव आलु गारनाय बेसादफोरनि माला बनायनानै लाफा सैरानो गानहोनाय जायो बेफोरबायदिनो रंजा बाजायै ओ हाथासुनि हाबाखो खुंनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो मा होनो हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ हिनजाव गोदाना संनानै जाहोनायखौ जों नुनो मोनो। दायो नोंथाङा माबाफोर आरो सोंथि सोंबावगोन नामा आंनियाव?
औ सोंजायो। बिनि अनगायैबो ओ ओ आथिखालाव बर' हाबाफोरखौ खुंनायाव माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ नुनो मोनदों। आथिखालाव बर' हाबाखौ खुंनायाव सोलायनायाथ' गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो ओ बेफोरखो फोरमायनो जों गोबां हायो।
औ।
गोबांखौनो दा आथिखालाव सोलायनाय सोलायनाय नुनो मोननाय जादो। दानि जुगाव गोदोनि बादि हाबा खुंनायनि खान्थि फोरखौ गोबांखौनो नुनो मोनलिया। आरो बेफोर सोलायनाय सोलायनाया जोंनि गामिनि हाबाफोरावबो जायगा लाफैनायखो गोबांखौनो नुनो मोननाय जादो।
औ।
ओ खोनानो मोननाय बायदिबा गोदो बर'फोरा हाबाखौ खुंनो थाखाय हिनजावखो देवानि बोराय लालायनानै नायहैग्रोनायसो जायोमोन।
औ औ।
आरो हिन्जाव गोदानफोरखो नायना लाबोनायनि गोबां फोथायनायफोरखौबो जों मोननो आरो दंमोन होननानै जोङो मिथिनाय जायो नाथाय दायो बेफोर गोबांखौ गोबांखौनो आथिखालाव फोथायनायखौ नुबांलिया एबा गोबांखौो फालिनायखौ नुनो मोनलिया गोदोफोर माबा बा आसान थेबनायफोर दंमोननो होननानैबो जों खोनानो मोनदों बेफोर आसारखान्थि नेमफोरफोरखो दायो बांसिनखौनो नुनो मोनलिया बेनि जायगायाव दायो गोबांखोनो ओ नायनानै लायनानै हाबा होयोब्लाबो बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिला थोंजों थोंजोङै नायना लायनानै हाबा होनायखौ नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव ओ मेथाइ गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइफोरबो खननाय नुयोमोन हाबाफोराव। नाथाय आथिखालाव बेफोरबो गोबां जुदा जुदा जालांनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि सोलायबोनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव दानिया आङो नोंथांनियाव आरोबाव मोनसे कुइसन सोंनो सानदों बास सोंथि सोंनो सानदों बे सोंथियानो जाहैबाय आ बर'फोरा आ दायो हाबायाव मा मा रोखोमनि गाननाय जोमनायनि सोलायनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा
गाननाय जोमनायनि सोलायनायखौथ' गोबाङानो नुनो मोनदों गोदोनि दिनावथ' जों बुंनो थाङोब्ला हिनजाव गोदाना जोंना दख'ना थावसिसो गानोमोन होननानै
औ
खोनानो मोन्दों नाथाय नुनो मोनाखै नाथाय दानि जुगावथ' माबा ओ रं बिरं जिलिक मिलिक थालायलायनाय जोंख्लाब जोंख्लिब थालायलायनाय बेफोरबायदिसो गानो गुबुन गुबुन रं गावबा गाव गावबा गाव गोसो बायदि गावनि गोसो बायदिसो ला नानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना जेनेबा हाबानि बो माबायानो गैया आरोना नेमखान्थि गैयि बायदि नुयो हाबा माने हाबा बायदिखौनो मोना बहाबा माने ओ मा होनो माबा पार थि जाहैनाय थां मानायथां बेफोरबायदिसो माने माबा फैयो आरोना हाबानि जेबो माने गोदोनि आसारखान्थि नेमखान्थि बेफोरखौथ' नुनोनो थांलिया गोजान गोजाननिफ्राय ऐ आरो बेफोरखौ गारनानै हाबाखौबो माने हाबा बायदि फालिलिया माबा रिसेपसनना मा नो बेफोरबायदिसो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ना हाबाखौबो माने ओ नेमखान्थि बायदियै माबायदि हाबा खुङोमोन बेफोरखौनो माने गोजान गोजानसिम नुनोनो थांलिया होनजायो आरो मानो होनबा बे दानि जुगाव बांसिनानो नायनानै लायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा मा होनो गोसो थोलायलायनानै ओ खारसननानै बेफोरबायदि माने हाखु दाखु सोरनाबा हाबा जायो बेफोर हाबा जाबा मन्दिरफोराव थांनानै हाय सिन्दुर फोननानै उनावहाय माबा गामिफोरखौ लिंनानै ओंखाम जाहोनाय ना मा होनो बेफोरबायदिसैसो आरोना गोदोनि
औ
नेमखान्थिफोरा माने एसेबो माने गैलानो होनजायो फ्राइयानो गैला।
खायफा खायफा नावल' माने बेफोर गोदोनि ओ मा होनो हाबा नेमखान्थि लानानै फालिनाय बेबो माने गैजोबा आरोना खावसे आदा खावसे गैयानोखा आरो एसे माने नुनो मोनो आरो गेजेर गेजेर अबावबा बहाबा बांसिनानो गैला होनजायो दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन
औ होनबा दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दे बिदिबा
गोजोननाय थाबाय।